औ नोंथां नोंथां फ्रि दंना
औ नोंथां आं ओरैनोसो दं दे
आदसा आदसा अ अब्ला आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन
अ
रायलाय रायलाय रायलाय जागोन ना
औ नोंथां रायलायजागोन दे
आतसा आसा टपिकआ जाहैबाय बर'नि धोरोमारि अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनो सानदों आरो
औ सावरायजागोन दे नोंथां
दा अनला ओंख्रियाथ' बर'नि जेन'बा दोरोङारि ओंख्रिखा नङा होमबा दा नोंथांमोननिजोंहाय अनला ओंख्रिखौ मा स्टाइलाव जायो मा रोखोमै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां दा आं नोंथाङा अनला ओंख्रै जोंनि बे दोरोङारि ओंख्रै जाय जोंनि बर'नि जि आइ टेक मोननाय ओंख्रि आरो बेफोरो दा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि एसे फोरमायनोसै जोंनि जायगायाव जे बोरै संनाय जायो बेखौ आं नोंथांनो फोरमायनि दा जोंहा गिबि गिबियावनो अनला ओंख्रि संनो थाखाय गिबियावनो जोंहा नांग्रोगोन माइरं ओमफ्राय जोंहा बे बेखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनांगोन मानो होनोब्ला बेखौ गुरै खालामनो गोनां जायो
बेनि थाखायनो जोङो गिबियावनो सोमनानै दसे सम सोमनानै बेबायदिनो गुरै जानाय बायदि सोमथ'नानै जोङो बेबायदिनो बोखां फफिननानै जोङो दैखौ सर'गार होनांगोन आरो बेबायदिनो खेरखायाव दोननानै ओमफ्राय बेबायदिनो जेब्ला दैया सरगारो बा ग जि दै फैफानाय बे गखांजोबो अब्ला जोङो दा बेबायदिनो थौसि बा उवाल नङाबा दिंखि नङाबा दा मोब्लिबजों जा सालायजाग्रा बा सोलिग्रा बेबायदि ग्रेन्डार मेसिन बेफोराव देनो हायो आरो नोंथां बेखौ जोंहा बुं नो थाङोबा गोदोनि दिनावथ' जोङो बेफोरबायदि मेसिन बायदिसिना गैयामोन नालाय नोंथां दा उवाल दिंखि थौसि बेफोराव देनाय जायोमोन आरो नोंथां दा जायखिजायानो जाया मानो जोंहा औ अनलानि जा माइरं देनाय बेखौ जोङो मिस मिस गुन्दै मो जां देनो नांगौ आरो बेबायदि रग' रग' दोननो नाङा बेबायदि मिस मिसेायोब्लासो जोंहा मोजां जायो आरो बेनि थाखायनो जोङो मिस मिस देनांगोन दा ओमफ्राय जोंहा दाउ नांगौ दा दाउखौ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो अनलाजों दाउ होनोब्लासो जोंहा मोजां गोथाव जायो बेनि थाखायनो जोङो दाउखौ जोङो ब्रयलार लायालासिनो जोङो न'नि दाउखौ लाबाथाय मोजांसिन जायो आरोना दा दा न'नि दाउखौनो बेबायदिनो सिथारनानै बा बुथ बुथारनानै जोङो गिबियावनो दै गुदुङाव सोमनानै बिनि गां बायदिसिनाखौ जा गारजानाय मुवा बेसोरखौ गारजोबनानै जों गोदानानै लागोन आरो नोंथां बेबायदिनो ला थांनानै जोङो ओ ओ सारायाव बेबायदिनो जोङो दै ग्लब ग्लब फुदुंगोन अनला ओंख्रि संनो थाखाय जेब्ला दैया ग्लब ग्लब गुदुं जायो अब्ला जोङो जा जोंनि अन देनाय बेखौ जोङो ओ सानिफ्राय फ्रि फ्रि सारनानै होबाय थागोन आरो जाहाथे बियो ओ गथा खाहैया बेनि थाखायनो फ्रि फ्रि सारनानै होबाय थागोन आरो नोंथां बेबादिनो फ्रि फ्रि सारना होबाय थानानै जोङो बेबायदिनो ओ गारबाखौबो आखाइ फारसेजों जोङो फिदिंना होबाय थागोन आरो जाहाथे गथाखाहैया बेबायदिनो ओ जोंहा अनला जा अनला संनाय बे अना जोबोबाथाय बा सारनाया जोबोबाथाय अब्ला जोङो बेखौ द'से सम बा ओ जि मिनिटसो बा जिबा मिनिटसो जोङो संनानै जोङो बेखौ बोखारथ'गोन आरो नोंथाङा बेबादिनो बोखारथ'नानै जोङो ओ मोनसे सा राय लाबावगोन जोंहा बे सारायाव जोंहा जेरैहाय थाव थाव होखांनानै जेब्ला थावा दुङो अब्ला जोङो सामब्राम बेबायदिनो मस्ला मस्लि होनानै जोङो दाउखौ एवफ्रामनानै लागोन आरो नोंथां जोंहा दाउखौ एवथारनो नाङा एवथारोबा थाय जोंहा अनलाजों संनायाव मोजां जाहैनाय नङा बेनि थाखायनो जोङो एवथारनो नाङा आरो एवफ्रामनोल' नांगौ बेबायदिनो एवफ्रामनानै जोङो ओ जा सिगां संनाय अनला ओंख्रि बेखौ जोङो जाफिननानै जोङो दा ओ एवफ्रामनाय बेदर बेखौ होलागोन आरो बेखौ होोलानानै जोङो मिक्स खालामगोन मिक्स खालामखांनायनि उनाव जोंहा मा नांगोन ओ खारै नांगोन खारैखौ मानिफ्राय मोनो होनना बुङोबा जोंहा गोबां सा ओ खारै बानायनाय जा बिफांफोर दङ जेरैहाय मुदबुल बि फां बेबायदिनो थालिर बिफां थालिर मुरा बेफोरबायदिनिफ्राय गोबां बानायनो हायो आरो नोंथां जोङो गामि एरियायाव गोबां बेफोरबायदिनि फ्राय बानायनाय जायो नाथाय जों टाउन जायगाफोराव जोंहा बेफोरबायदिजों ओ बानायनाय खारै बा खारदैफोरखौ मोननाय जाया बेनि थाखायनो जोङो टाउन जायगाफोराव थायोब्लासो जोङो ओ सदा होननाय बे गलाफोराव मोननाय दखान फोराव मोननाय बेफोरखौ होनो हायो आरो नोंथां बेफोर गैयाब्लाथाय बा खारै ओ थालिर बिफांफोरनि खारै गैयाबाथाय बे सदाखौबो होनो हायो आरो नोंथां दा जोंहा बेखौ ओ नांनाय बायदियै बाराद्राय होआलासिनो जोङो नांनाय बायदियै होनांगोन आरो जोंहा बेखौ होनाय लोगो लोगोनो ओंख्रिया जाथि जारोम रोम मोजां मोदोमबोगोन आरो बेबायदि होखांनायनि उनाव जोंहा ओ बेबायदिनो ओ नैजि मिनिटसो मोजांहाय गोदौहोदो गोदौ होनोनानै जोङो लास्टाव जेब्ला मोनहांहां जायो बेखौ साखिनानै जोङो जेब्ला संख्रिफोरा नाङो बा खारैफोरा मोजां नांनाय जायो थ' अब्ला जोङो बेखौ मोदोमनायनि थाखाय गंगार दुन्दिया बा नगार दुन्दिया होननाय जोंहा मोनसे मोनोना नोंथां दा बेखौ जोंहा लास्टाव मोदोमनायनि थाखाय जोङो बेखौ होनो नांगोन आरो बेखौ होनानै जोङो मोजांहाय खोबनानै दसे मोदोमनाया जाहाथे बाहेरायाव खारा बेनि थाखाय जों खो खोबनानै जोङो बेखौ दसे सम दोनगोन आरो बिनि उनावनो जोङो बेखौ जानो हागोन आरो दा जोंहा बुंनो थां थाङोब्ला जोङो गामिनि जा हाबा जोंनि हाथा खुरनायावबो जों बे अनला ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां जोंनि जायगायाव
नंगौ नोंथां
औ माबायदि औ अनला ओंख्रिखौ सङो आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ ओ हागोन हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
अनला ओंख्रिखौथ' ओ बर' हिसाबै बयबो एखेयानो जायो खिन्थु बयनिबो संनाय स्टेला एसे आलादा आलादा जायो।
औ नोंथां।
दा ओ दा जोंनि जायगायावहाय दाउजोंनो बांसिन जायो जानाया। माने जोंनि माबाखौहाय जेन'बा मा होनो अनला ओंख्रिखौहाय दाउजोंनो साबसिन जायो गुबुनजोंथ' जानायानो जाखाया बांसिन। दा स्टार्टिंआवहाय जेन'बा ओ माइरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोनगोन दस पन्द्र मिनिटनि थाखाय। नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ गुरै खालामगोन जेन'बा। अबबा एसे दैखौ सर' गारहोगोन खेरखाफ्राव बा माबा मोनसेयाव दोननानै।
औ।
बेनि उनावहाय दाथ' बयनिबो न'खराव बर' न'खराव जेन'बा सिगां समावहाय मामोन गोदोनि समावहाय मेसिन आइजेंफोरा गैयामोन नङा होमबा दा बिनि थाखाय जोंनाव उवाल थायोमोन। उवालावहाय जोङो सौनाय जायोमोन गोदोनि समाव खिन्थु दानि जुगावहाय एसे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे सोलायबाय नङा होमबा। दा बेनि थाखाय माने जोङो ग्रेन्डार मेसिन जों बेखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा। ओ गिबियावनो जोङो ग्रेन्डारावहाय जोङो बेखौहाय दोखो दोखो जोङो उननानै लाग गोन अननानै लाखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामनाय जायो जेन'बा जों दावउजों जायोबा नङा होमबा दाउखौ जोङो बुथारनायनि उनावहाय दै गुदुङाव सोमनानै जोङो मोजाङै जोङो ओ गांफोरखौ फुजोबनानै सावस्रेबनानै जोङो मोजाङै गोदानानै लागोन।
औ नोंथां।
गोदाखांनायनि उनावहाय जोङो मा खालामगोन ओ एवगोन नङा होमबा मोजाङै जों एवबाय जों बेखौ फोमोनजोबा। मानो होननानै बुङोबा नोंथां बुंनाय बादिनो फोमोन जोबद्रायबा माने जोंना माने टेस्टआ एसे मोजां जाया आरोखि दा बिनि थाखायनो ओ फोमोनखांनाय उनावहाय मा खालामनाय जागोन बेखौ दै होनाय जागोन। दै होखांनानै बै जों जे देनानै लादों नङा होमबा गंगार दन्जिया बेखौ ओ मा होनो सरि ओ जेनुखा माइरं बे माइरंखौ मा खालामनाय जागोन औ माने जोङो एसे एसे फ्र'-फ्र'यै जों हरनाय जागोन आरो। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो फारसे आखाइजों होगोन फारसे आखायजों जों मा खालामगोन माने खोस्लिखौ जोङो सोमावबाय थागोन आरो। माने जों ओरैनो जुदि लथ'ब लथ'ब होबाय थायोबा मा जायो माने सिङाव लाद्रा खाहैयो। नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां औ।
ओ दा बेखौ होखांनायनि उनावहाय ओ दा जोङो माइरंखौ होखांनायनि उनावहाय खारै होयो दा खारैखौ मानिफ्राय बानायनाय जायो होननानै बुङोबा जोंना गिबि गोदोहाय मा खालामोमोन जोंना बेसर साबा नङा होमबा। दा बेसर साबानिफ्राय जों बानायनाय जायो थालेरनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। सिबिंनिफ्राय जों बानायनाय जायो गुबुन गुबुन बिदिनो बिफांफोरखौ जोङो दानफ्लेनानै बा फोराननानै जों बेखौ सावो नङा होमबा सावनानै जों बेखौ मा खालामनाय जायो सालिनाय जायो बबेया जेन'बा खारै जागोन बेखौ जोङो लानानै मा खालाम मो माने जोङो दैजों लगायनानै गथा गथा खालामनानै जों फोराननानै दोननो नङा होमबा।
औ थां।
दा बेनि उनावहाय जों मा खालामो जेब्ला जों ओंख्रि संनाय जेनबा बे ओंख्रि संनायाव जों दैखौ फसरो आरो फसरनानै जों मा खालामनाय जायो खारैखौ जोङो ओंख्रियाव होनाय जायो आरोओरैनो खारै होबाथाय नोंथाङाबो मिथिखागौ दा जेन'बा खारै होयोबा अनला ओंख्रिया मा जायो गोजा जानाय जायो नङा होमबा। कालाराबबो बुहुद समायना जायो बेजों लोगोसे जानायावबो जोङो बुहुद टेस्ट जायो। बेखौहाय होखांनायनि उनावहाय खोबहाबनानै दोनगोन बा दस मिनिट एसेबा पन्द्र' मिनिटसो जोङो एसे मुजिनायनि थाखाय जों मा खालामगोन जेन'बा जों संगोन आरोखि संखांनायनि उनावहाय जोंनिया मा खालामबाय ज जेन'बा बांसिनानोथ' गंफ्रोमबो न'खराव बर' न'राव मा थाखायो। जेन'बा गंगार दुन्दिया नङा होमबा औ बे गंगार दुन्दियाखौ मा खालामनाय जायो जोंनियाहाय खानानै सुनानै माने होनाय जायो आरोखि बेबायदि आरो दा बर्थमान प्रेजेन्ट दानि फाउडेसनावथ' जेन'बा बर' हिसाबै अनला ओंख्रिखौ बयबो जाखायो बेजों लोगोसे दा बेयो मोनसे बर'नि धोरोमारि ओंख्रि हिसाबै जेन'बा मा मोनबाय जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा आरो बियो। बुहुद माने फेमासबो मुंदांखा ओंख्रि बेयो बर'नि थाखाय आरो बेजों लोगोसे नोंथां बुंनाय बायदि जोंनियावबो बेनो हाथारसुनि। जायनाखि हाथासुनि होननानै बुङो बर'नि हाबा नङा होमबा।
औ।
बेयावबो जोंनिया मा खालामनाय जायो माने अनला ओंख्रिखौ जोंना संनाय जायो आरोखि संनानै जानाय जायो दा बेजों लोगोसे हाबायाव जेरेखम हाथासुदि जेब्ला खुंगोन हौवा गोदान हिनजाव गोदानजों लोगोसे जोङो रायजो राजाफोरनोबो जों जाहोनाय जायो।
औ
बेबायदि आरोखि जोंनियावबो बेबायदिनो सेम एखे कन्डसनैनो जायो। बेबायदि आरो नोंथांमोननियावहाय अनला ओंख्रि फंख्रिखौ मा मा जों जाबावो ओरैनो दाउनि अनगा
औ नोंथां दा अनला ओंख्रिखौ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा गोबां। मैगंफोरजों जानाय जायो जेरैहाय औवा मेवाइ बेबायदिनो म दुफुल बिबार बारसिगि बिबार बेबायदिनो थाइगिर बेफोरबायदिजों गोबां जायो आरो थाइगिरजों ना बेफोरबायदिबो होफानानै जों गोबां मैगंफोरजों जोङो। अनला ओंख्रिखौ जानाय जायो आरो नोंथां। दा जोंनि जायगायाव बेफोरबायदि मैगंफोरजोंबो अनला बा जेनेबा दाउनि अनगाबो जोङो बैफोरबायदि मैगंखौ होफानानै जानाय जायो आरो नोंथां गोखाखौ होफानानैबाबो जोङो जानाय जायो जेरैाय बुंनो थाङोब्लााथ' मुफुल बिबारा गोखा नोंथां आरो बारसिगि बिबाराबो गोखा रोखा जायो नोंथां दा बेफोरजोंबो जोङो। जोंनि जायगायाव गोबां जायो आरो बेफोरबायदि गोखाखौ होफानानैबो नोंथां।
औ। सिगांनो दं औ। नोंथांनि फोरमायनायखौ गोजोननाय मोनबाय आरो माखासे संनानै जानायनि सोमोन्दैबो एसे मोनथिनाय मोनबाय दा जोंहा सावरायनांगौनि समाबो जाबायानो नै समा जानानै फैबाय। गुबुन मोनसे बेगावहाय बा गुबुन मोनसे माबायावहाय जोङो लोगो मोनफिनगोन।
औ नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां।
दे रोजा रोजा गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।
औ।